हेलौ
हेल'।
नोंथाङा दा राय्लायनो थाखाय रेडि दङ ना?
औ औ नोंथां।
ओ जों दायो बैसागोनि सायाव राय्लायनो सानबाय।
नोंथाङा एसे नोंसोरनि साउन्डखौ खोनाफैयाखैमोन।
खोनायाखै?
एसे मोजां खोना फैयाखैमोन।
अ दा खोनादोंना?
एसे लासै लासै खोनादों आरो।
इसे लासैबाबो रायज्लायनांसिगोन आरो खोनादोंबा।
दे नोंथां होमबालाय जागायदो।
बैसागो होनोबाथ' जों बर'फ्रा स्नि सानसिम
औ औ औ।
सैथो दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो मोसौ बैसा सागुनि फ्राय लानानै मानसि बैसागो बिदिनो सातदिन फालिनाय जायो आरो। बै मोसौ थुखैखालि गिबियावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुननाय सिगाङावनो मोसौखौ गोसोम फोथा होनानै लाव फान्थाव हानानै रेडि खालामनानै दैसा बा दैमाफोराव थुखैनो लांनाय जायो। बेनिफ्राय बै लाव फान्थाव हानानै लानायफोरखौ मोसौनाव खुबैयो आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा होननानै।
औ बेयावदिे मोनसे बेखौ लाव जा फान्थाव जा होननानै बि खुबैयो बेवहाय मायाबा मोनसे फोथायनाय दङ ना नोंथां?
औ जेनेबा मोसौफोरा जाहाथे जेबो बेराम आजार जायाबालासिनो
औ।
ज' ज' बारायलांबाय थायो। मासेनि उनाव मानै माथाम जालांबाय थायो इदि आरो फोथायनाया।
औ
बेनिफ्राय बै मोसौ थुखैखालिनो जों बर'फ्रा जौसेसे बिदनि गोखा गोखैफोर जायो आरो बेफोर गोखा गोखैफोराव दिंखिया थायो हुंखा थाबाय बिदिनो फिथाइ सामथायाइबो थाबाय आरो थाइजौ खान्थाल गोरलै गोरलैफ्रा औ बि ओमफ्राय बेफोर गोखा गोखैफोरखौ बेदरफोरजोंबो जायो खायफा खायफाया बेदर होआबालासिनोबो जायो आरो खायफा खायफा गामि आरा गामि नाङैनो बै गोखा जानायखौ फालियो बेनिफ्राय खायसे आरो गामि नांङैनो जायाब्लाबो न'खराव जायो आरो जयै
औ नोंथां
नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो
जोंनि गोथौ बैसागुखौनो बिदिनो फालियो नोंथां बैसागुआथ' आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो
औ आरो बियो देंखो आरो जानायनि माइरं जानायनि मोनसे सम औ नंङा होमबा नोंथां औ नंगौ
बैसागुआ जोंनि आबाद मावनायजोंबो मोनसे एंगारनो हायि सोमोन्दो दं
औ
बैसागुआ आबाद मावनायनि फोरबो होननानै सानना लानाय जायो बैसागुनि गिबि सानानो मोसौ बैसागु नंङा होमबा नोंथां मैसौ बैसागु आ बैसा बैसागु बोथोरनि गाहाय बाहागोनि गेजेरावनो सिगांसिन फोरबो हिसाबै फालिजायो नङा होमबा नोंथां गिबि सानानो
मोसौ थुखैनायखौ एप्रिल नि एप्रिल दाननि सैथो दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो औ जेरै मोसौ
मोसौ फालिथायनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो जेरै बिनि सिगां सानसे सिगाङावनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौबो जोङो नानै लानाय जायो बे बेसादफोरानो जेरै खासि बिबार मोखोना बिबार दिहि दिलि लावथि रायदों लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां नङा होमबा ओ
बे बिबार फिथाइ बुथुमनायखौ माला बानायो आरो मोसौफोरनोबो गानहोनाय जायो बे मोसौ थुखालि औ
मोसौखो मोसौनो जों बे खालि जोङो गोसोम हांगार आरो बेसरनि थावजों लगायनाय गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथा थुना होनाय नुनो मोनो आरो बेखालि सानाव जों दैमा एबा दंग'आव जोङो थुखैनो लांनाय समाव लाव जा फान्थाव जा जेरै एरायलांबाय था होननानै बे गानखौ खन्नायखौ नुनो मोनो जोङो औ नोंथां नोंथां नोंसोरनि जायगायाव बैसागु माबायदियै फालियो नोंथां
औ जोंनाबो बिदिनो मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानैनो जागायनानै गोखा गोखै जानायनिफ्रायनो जागायनानै अखानायनिफ्राय ओ फुजा फोरबो फालियो बेनिफ्राय गेदेर खौ उन्दैया मान बावो खुलुमलायो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उन्दैनो मान बाव अननाय होयो बिदिनो गामि गामि माने न'खर न'खर गासैबो न'खरावनो मागिनो हाबो आरो रंजानायनि गेजेरजों खाम सिफुं जथा लानानै मेथाइ खननानै बयबो मोसालायो गावबा गावनि ओम हारियारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै लोगोसे दामग्रा आगजुफोरखौ लाना नानै गथ' गाथाय बोराइ बेन्थ' गासैबो जयै रंजानो ओंखारलाङो आरो बे रंजानायाव गासिबो एदावलाय लायनाय बा एदिनो जंखायलायनायफोरा थायो ओ रावबो मोनसा मोनसि सानलायनाय गैया आरो गासैबो न नखरानो गोनांबाबो गयैबाबो
औ बैसागोनि समाव
औ नोंसा नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो
जोंनिथिंबो बिथिंनो गोखा गोैखैखौ जास्रांनायनि उनाव जयैनो बैसागु मागिनो ओंखारलाङो नोंथां बिब्दिनो
आथिखालाव गोदोनि बायदि रंजानाय नि अनगायैबो माने
औ।
फालिथाय बायदि बैसागोखौ फालियो आरो जेरै जों बुंजायो बैसागो फानसन फालियो होननानै। गंफ्रोमबो गामियावनो बैस बैसागो फांसन फाथियोसै होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आथिखालाव ओ मेथाइ खननाय मोसानायनि अनगायैबो थुनलाइयारि बादायलायनाय गेलेनाय हाबाफारि फोरनि गेजेरजों बै बैसागु खुंथाइ फालिथायखौ फालि लाङो आरो। गामियावबोल' नङा ओनसोल लायै ओनसोल लोगो नांनानै ज'यैनो खनसे रंजालायो बे बैसागो दाना दान मोनसेयावनो रंजानाय जोंनो बारलां होनब्लाबो गोरोन्थि जाया आरो औ नों औ नोंसोरनि जायगायावबो बैसागु फानसन फालियो ना? औ बैसागु बोसोरफ्रोमबो जोंनि जायगायाव बै फालियो आरो।
अ मा माय?
जोंनियाव बैसागो बे फालिथायाव गेलेनाय हाबाफारि थायो। गथ'फोरनि फ्राय लानानै गेदेर फोरनिसिम जायो आरो। खारनाय बारनाय बिदिनो जलाय सि लाय
औ।
सोलायनाय बादायलायनाय बेफोर थायो। बेनिफ्राय थुनलाइयारि बादायलायनाय बा औ सावगारि एरनायनिफ्राय जागायनानै खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय
औ
रनसाय लिरनाय बेफोरबायदि आयदाखौ लाफायो ओमफ्राय मेथाइ खननाय बादायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेफोरखौ ला फादेरनाय जायो। जोंनि बेफोरबायदि फालि थाइ फालिनाया जोबोद ओ मोजां जादों होननानै आं सानो। मानो होनब्ला उन जोलैफोरा सोलोंनायजों लोगोसे मोनलांगोन आरो सोलोंनो हालांगोन औ माबा बुंनो सानदोंमोन नोंथांङा?
नोंथांनि जायगायावथे बैसागुखौ फान्सन महरै फालियो बेयाव सोरबाफोर देंखो गोरिखौ हांख्रायनानै लिंहरनाय जायो ना नोंथां?
औ जोंनि गेजेरावथ' दा गोबां देंखोगिरिफोर ओंखारबाय महरगिरिफोर ओंखारबाय। औ बैस आबो मोनसे बेफोर हांख्रायनायनि गेजेरजों मुलाम्फा जायो रांङारि आ रांङारि बिथिंङाव अनसुंथाइबो मोनो जिहेथु जोंनि उम फांसनफोर फालिनायाव बेखायनो जोंङो ज-ज जाजाय खनसे जयै रंजानायनि आ हाबाफारिखौ सुफुंलांनो थाखाय देंखोगिरिफोर हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरो। नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि फांसन फालिनाय जायोना जाया?
जोंनि जायगायावथ बिब्दि फालिनाय जाया नोंथां। फालिबाबो एसे माने गामिनि इसे सेराव फाथिनाय जायो आरो।
माने नोंथांमोननि गामियाव न' नंङाब्लाबो ओनसोल लाना ओनसोल फालियोना बे ओनसोलाव जायोना जाया? आनसलिक आनसलिक बायदि ओरै जयै फालिनाय जायोना? औ जायो नोंथां। अ माबायदि फालिनायजायो
बे आनसलिकनि बैसागु फालिनाय फोरबोआव बैसागो फालिनायनि सानथाम हाबा फारि लानाय जायो नोंथां सानसेखालि फास सानसे सिगाङाव जाबाय खन्थाइ बादायलायनाय मेथाइ रोजाबनाय बैसागो बादायलायनाय बिब्दि जायो नोंथां। आरो सेके दिना बान्था राननाय हाबाफालि नुनो थाङो आरो आरो थार्ड नेक्स्ट दिनाव बैसाग मेथाइ रोजाबगिरिफोरनो बान्था होनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
दे होमबा बैसागोनि बागै रायज्लायनाय एसेयावनो दोनथनोसै ना नोंथां। औ नोंथां साबायखर थाबाय।